थां
हेलौ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा मा खालामदों दायो
आङो दासो ओंखाम जाखांनानै जिरायना दं नै नोंथां
अ माथो ओंख्रि जानायमोन नोंथां
निरामिससोलै नोंथां ओंख्रिनो जाहैबाय ओम सबाय ओंख्रि ओमफाय ओरैनो लाब्रा ओमफाय मैखुन फाजा सोमोन
नोंथाङा दायो माबाफोर हाबाफोर मावबाय दं नामा नोंथां?
आंथ' दायो जेबो मावथ'वाखै ओरैनो दासो जाखांदों नालाय दसे जिरायना दं दायो फ्रियानो दंथ'यो आं नोंथां।
औ माने नोंथांजों दायो आङो कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां
अ रायज्लाय जागोन नोंथां मामोनबा आइदाया बा
औ बे टपिकआनो जाहैबाय नोंथाङा जेनेबा मा मा जानानै मोजां मोनो एबा जानाय लोंनायनि सायाव नोंथाङा आंजों दसे सम रायज्लायनो हागोन दा नोंथां?
अ बेथ' जोबोद इन्टारेस्टिं आयदा नोंथां नों बुंनायाथ'
औ
हागोन नोंथां मानोहाया हागोन सावरायनो उम
औ दे बिदिब्लालाय दसे सावरायदिनि
औ नोंथां सावरायनोसै ना बिदिबालाय
औ दे
औ ओम ओम जानाय लोंनाय जानाय लोंनायमोन ना टपिकआ?
औ नोंथां औ जानाय लोंनाय
ओम अब्ला नों आंनाथ' फेभ्रेट बुङोब्ला जानायाहाय गोबां रोखोम खोमनि नि ओंख्रिफोर दं जेरै बुङोबा जोंनि हारिनि ट्रेडिसनेल ओंख्रि फोरखौ
औ नोंथां नंगौ
हेलौ
औ हेलौ खोनादों नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां। औ खोनादोंमोन
औ खोनादों ना? औ जा ओं जानाय लोंनाय बुङोबाथ' बिदिनो आंना फेभ्रेटफोरा जाहैबाय सबायजों दाउजों अनलाजों दावजों नारजिजों अमाजों आरो गोबां ओंख्रि दंबायो माने अमाखौबो जोङो सावनानै जानो हायो, हांनानै जानो हायो, एवनानै जानो हायो, औवा मेवाइजोंबो रुनानै जानो हायो जों अमा बेदरखौ गोबां रोखोमनि जों जानो हायो।
औ औ।
नोंथां ओम जानाय बुंबाथाय सबायजों दाउ अनलाजों अनलाजों दाउ। बेफोरथ' ना गोसोखां गोसोआव फैबाय थायो माने बिराद गोथाव मोनो माने। बिराद फेभ्रेट बे। खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां।
नोंथांना बां नोंथाङा अबेखौ माने बांसिन मोजां मोनो जानो? ओंख्रि मा ओंख्रिखौ?
जेनेबा नोंथाङाबो आंनाव जानाय लोंनायनि बागै सोंदों नङासै होनबा नोंथां।
औ नोंथाङा नंगौ।
औ जेनेब्ला जोंहाथ' जानाय लोंनाय बुङोब्लाथ' जों मिथियो। जों सामफ्रामबो जाबाय थानाय मुवा बेसादफोरखौनो। नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां औ।
औ जेनेब्ला दायो जोंहा जों फिथाइ सामथाइ जायो ओंखाम ओंख्रि जायो। जोङो आरो गोबां रोखोमनि जों मेथाय बायदिफोरखौबो जोङो जायो। नङा होमबा? माने जानाय लोंनायजोंनो आरो जोंनि देहाफ्राबोथ' मोजाङै थायो। नङा होमबा नोंथां? औ आंथ' गिबियावनो जेनेब्ला फिथाइ सामथाइ जानानै मोजां मोनो। जेरै फिथाइफोराबोथ' अनेक रोखोमनि थायो। आफेल आंगुर थालिर, दालिमफोर बायदि बायदि खान्थाल, थाइजौ बायदि बायदि रोखोमनि।
औ नोंथां।